औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों। आ नोंथांनो आ फन खालामबाय बे समावहाय माखासे बे आं मोनसे टपिकनि सायावहाय ओ रायलायनो जाखाय नोंथांखौ फन खालामबाय नोंथांखौ बे समावहाय एसे सम मोनगोन होननानै आं आसा फरायनाय थाबाय जों सावरायगोन दायो मोनसे टपिकनि सायावहाय दा गोदो ओ जोंनि ओ बर'फ्रा गोबांहाय बेबायदि दोनथुमनानै जानाय बेबायदि मैगं थाइगंफोर जाय मैगं थाइगं थाया आ माने जोंनि । माखासे गोसोआवहाय दाबो दङ बे मैगंफोरखौ जोङो दाबो बावनो हायाखै मैगंनि आ सायावहाय जोङो सावरायनो थाखायहाय । ओ नोंथांजों ओदान्दिसे सम मोनगोन होननानै माबा खालामबाय दा ओ जोंनि माखासे बेबायदि बर'आरि बर'नि दोरोङारि माखासे दोनथुम थुमनानै जानाय माखासे मैगंफोर दङ ओ बेखौ जाहैबाय ओ गिबियावनो जोङो नाफाम दङ । बे नाफामखौ जोङो । गोबांहाय बेबायदि आ रोखोमै जानायखौ जोङो नुनो मोनो । आरो बे मोन से ओ माखा बे मोनसे खाजाखौहाय जोंनि बर'नि होननानै बयबो सिनायथिमो बोनो आरो सिनायथि आरो बिजों लोगोसे दङ जोंनावहाय मुला गुुन्द्रुगफोर दङ जाय मुलाखौहाय जोङो खेथि खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जाख'नो हायाब्ला जोङो बेखौहाय ओ फिसा-फिसा पिस खालामनानै जोङो फोराननानै गुन्द्रु खालामनानै इयुननि थाखाय जाय समावहाय जोङो मैगं मोननो थाङा बे समावहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बिजों लोगोसे । ओ गुबुन-गुबुन जायगायाव खुमब्राखौबो जानाय खोनायो आङो । आरो बेजों लोगोसे निला बिलाइफोरखौबो जाय जानाय खखलायो जोंनि नैबे समाव नैबे जोंनि जायगायावहाय बेबायदि जानायखौ जोङो बिनि सायावनो नोंथांनियावहाय आङो माखासे थियो थाखायहाय आसा खालामनो साबै जे ओ बेबायथि बर'फ्रा माखासे बेबायदि दोरोङारि जाय इयुननि थाखायहाय दोनथुमनानै जायो । औवा मेवायानो जा नाफामानो जा आरो बेजों लोगोसे माबा बे दोनथुमनानै जाबावगौ नामा नोंथां नोंथाङा आंनो मिथियोब्ला नोंथाङा आंनो गोलावै फोरमायनो हागोन आरो
जागोन जाथों जागोन
औ
बर' हारियावथ' माने दोनथुमनानै जाबोनाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि । थिबोदोंल' आरो नोंथां माने मि जोंनि थिबोनानैल' फैगासिनो दङ आरो नाथाय जों डाइरेक्टलि । मावनानै जाबोनो मोनथारनायखौ दा गोबां खम नुनो मोनसै आरो नों थां जेरै औ नंगौ नोंथां जेरै नोंथाङा बुंबाय दहय ओ नाफाम न' ना भुमखौबो आजिखालि नैबे दानि थासारियाव एबा नैबे सोलिफु मुगायाव ओ गोबां जोबोरैनो खमखौ नुनो मोनसै आरो जेरै
बिनि खमनि जाहोनाखौ बुङो थाङोब्ला जोंहा नांगौखिनि । बिलो मो गैला ओ हाखर हाला जाम्फैफोरा समान जाजोब्बाय । समान जानानै बोरिफोर बागानफोर खालामजोबबाय माने बिनिखायनो माने बै जाय मोननांगौना । बै नाफोरखौ बारा मोननो थांलिया आरो नोंथां नाथाय औ गोदोनि समाव बैफोर नाफोरखौ ओरैबायदि मोनोमोन माने । जेरावनो थाङो बेयावनो ना मोनोमोन आरो नोंथां ।
औ ।
बेदिनो नाफोरखौ मोनबोयोब्ला ओ । ओरैबायदि खालामना दोनफैयोमोन माने नाफोरा नाफोरखौ जमा खालामनानै लाबोनानै दोनफैनानै औवा हासुंफोराव हो । औवा हासुंफोरखौ रेडि खालामनानैहाय । ओ नाफोरखौ आराम फेसेवनानै एसे फोरानस्रोनानै माने । थास' बिलाइ ओमफ्राय ओ आं इसिग्राब बानायफेरनो मोनाखै नों। थां अब्लाबो ए थास' बिलाइ थास' बिलाइ होनानै । आरो बेबायदिनो हाग्रानि माखासे बिलाइफोर होयो होननाय खोनादों नोंथां मालै नों औ बैफोरखो औवा हासुङाव सोनानै दोननानै माने गोबाव सम जाजायो होननानै । माने गोबां मानसिफोरानो बुङो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
जों लोगोसे नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन माने मुला गनद्रुद मान बे मला । मुला गुन्द्रुदखौबा आं माने प्रेक्टिकेलि बानायनानै दोनफेरनो मोनबाय आरो नों थां माने मुला मुला मैगं होनोब्ला बियो मेसेंनि मैगं ना नोंथां माने दबै खहा दैज्लां नै जाय दायो जोंनि सोलिफु दाना दैज्लां बोथोर नालाय म माय गायनायनि बिावहाय म मैं थाइं बिगं बुथुमनो मोनस्लाबा ओरै माइ गायनाय बायदिसिना खामानिफोरा दैज्लांनि बोथोराव गोबां बिजि। जानानै थायो आरो नोंथां। बिनिखायनो बै मेसेंनि माखासे मैगंफोर जेरै मुला गुन्द्रुद बैफोरखौहाय सान्दुंआवहाय ओ बबेबा सां संग्राय सान्द्रि नङाब्ला औवाजों बानायनाय दाह्रा बैफोरावहाय सान्दुङाव मोजा मोजाङै फोराननानै माने बैफोर मुलाखौ फिसा फिसा हाना नै फोराननानै मोजां रानोब्ला। ओ प्लास्टिकफोराव नङाब्ला बबेबा मनाफोराव मोजां आवथायनानै दोनोमोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नांगौ।
बिदिनो दैज्लां सफैयोब्ला ओ बैफोर ओंख्रैफोरखौहाय माने आलुफोरजों नङाब्ला गाव हारसिङैनो फाजा ओ नै बै मैगं थाइगं मोनजायै समावहाय माने बैफोरखौहाय बाहायोमोन आरो नोंथांा माने जायोमोन आरो नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे मोनसे दोनथुमनानै जानाय होनोब्ला जोंहा मोनसे फेभ्रेट ना जायखौ बुङो नारजि नारजिखौबो माने नारजिखौबो दैज्लांनि समावल' मोनो नालाय नोंथां। बेनिखायनो बै फा थो जायखौ बुङो फाथो बेनि फाथोआ माने ओरैबायदि मोजां मोनसे बुस्थु माने जोंनि ओंख्रि संनायावनो होन जोंनि रां आरजिनायावनो होन माने बियो जोंनि न'खरखौ स्ट्रं खालामनायावबो हेफाजाब होयो आरो बुंनो थाङोब्लानो। थां बिनि बिनि मोदोमखौ फानहैयो। बिनि फाथो सेरनाखौ जोङो अर अर जरायो अर जरायनानै माखासे बेखौबो फानबावसै आरो बेजों लोगोसे बेनि फाथो सेरनाखौ जोङो गाव उल उन्दुनो एबा थानो थाखाय न'फोरबो लुनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेनि बिलाइफोरखौ खानानै फोराननानै माने दैज्लांनि समाव सान्दुं दुङोब्ला फोराननानै माने बेखौबो ओ बबेबा मोजां जायगायाव फोराननानै दोनो आरो नोंथां बेबायदिनो ओजानो गोसो मोजां रानोब्ला जेब्लानो जानो गोसो अब्लानो माने दैयाव सोमहाबनानै बैखौ ओ बोस बेनि रोदा ना बे खौ बोस्रोदनानै जिखुनु मैगंजोंनो अमा बेदर हं जिखुनु मैगंफोरजोंनो माने होफानानै जानायखौ नुयो आरो नोंथां ओ बेफोरनो आरो नो नोंथां नोंथाङाबो आरोबाव दोनथुमनानै जाग्रा मैगंफोरनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
बेबायदि जोंनि बर' आ हारियाव बेवहाय बेबायदि दोनथुमनानै जानाया गोबां खम जोङो नुनो मोनो आरो न थां आगो ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय गोबां बेबायदि नुनो हागौ नाथाय गुबुन जाथियाव बेवहाय बिनिफ्राय बांसिनखौ जोङो नुनो मोनो आरो मथाय बेदि माखासे ट्रेडिसनेल बा दोरोङारिफ्रा जोङो बेफोरखौहाय जोङो ओ अरायबो बेबायदि औ दोनथुमनानै जानायफ्रा सोलिबाय थानांगोन बेखौहाय आङो गोबांहाय आसा खालामो औ जेब्ला जोङो बे फोरखौहाय जोङो जेब्ला जानो बागोन अब्ला जोंनि माखासे ओ जोंनि माहारियारि माखासे ट्रेडिसनेल फुडसफोरा गोमालांनो हागौ आरो दे लोगोसे ओम मोनसे खोथाखौसो ओं सोदेरनो सानो जे ओ जोंनो आदारबो होन जाया आरो दोनथुमनानै ओ दोननाया जेरैहाय जोङो ओ गोबाव समहालागै ओ दोन्थुमनानै ओ जायो जानायथ' नुवा बे नोंथां लोंनाय आरो ना माने जेरैहाय जोङो बेजोंनो बे बुस्थुखौहाय जोङो बर' हारियाल'सो बानायनो रोङो नालाय बे बुस्थुआ जाहैबाय जोङो माइब्रा
नोंगौ
बे मायब्रा बिदैखौहाय जोंबो बेबायदि दोनथुमनानै गोबाव समहालाै माच मोननै मोन मोनथामहालागै दोननानै जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बे आं मोन से बर' हारिनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे ओ बेसेन गोसा आ मुवा होननानै जोङो मिथि बेव मोनो आरो जाय ओ जोङो बेखौहाय गुबुन जाथिफ्रा माइब्रा बिदै होनोब्ला गोबांहाय बेबायदि ओ लोंनो लुबैयो लुबैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे ए आ बेब बे जुमायखौहाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिकआवहाय गुबुन गुबुन बेबायदि दि ओ बर' आइजोफोरा फालांगियारि महरावबो जोङो बेखौहाय मावबोनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे जुमाय औ हायो दोनथुमनाय हिसाबा जोंनि माबायाव नालाय दा बे जुमायखौहाय जोंनि माखासे बर' आइजोफ्राल' बानायनो रोंगौ होननानै आङो ओ आङो प्राउड फिल माने गोसोआव बहाय गोग्गानाय होननानै आङो बिराद मोजां मोनो आरो ।दा गुबुननि ओ गुबुनफोर आइजोफ्राथ' बेबायदि बानायनो रोङा नालाय। बेनिखायनो जोंनि माखासे से बेबायदि दोनथुमनानै जानाय दोनथुमनानै ओ लोंनाय माखासे ओ मुवा बेसादफ्रा गोबांहाय गोथाव होननानै आङो ओ गावखौनो गाव गोबांहाय बर' फिसा हिसाबै बांद्राय गोग्गानो मोनो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
अब्ला ओ नोंथांजों गोबांहाय बेबायदि दोनथुम नानै जानाय लोंनायनि सायावहाय नोंथाङा आंनो गोबांहाय बेबायदि ओ मैगं थाइगंनि सायाव खौहाय फोरमायबाय दा बे हिसाबै नोंथांखौहाय आङो गोबांहाय ओ साबायखर बावनाय थाबाय आरो।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ औ दे नोंथां दे। औ